ओ हेलौ नों
आंनि माथोखौ खोनायाखै नामा नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादोंथ'।
औ औ खोनाबायना नोंथां? औ आं खोनाबाय हले एबार।
अ नोंथां होनबा नेटवर्कनि प्रब्लेम जादोंमोनदां ना? अ बिदिनो। औ बिदिब्ला नोंथां आं गिबियावनो नैबे बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो।
औ बिदिब्ला नोंथां मोनसे आयदानि सायावसो नोंथांजों फंनैसो बाथ्रा सावरायनो होनननै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां फ्रि दं आं।
बिदिब्ला नोंथां आयदाया जाहैबाय जोंना हौवा आरो हिनजावनि ओ न'खर गंसे दानायाव माबायदि बिहोमा होयो बा हौवा आरो हिनजावा माबादि खामानि मावनानै माबायदि थासारिजों मोगा मोगि जानांगौ जायो बेफोरनि सोमोन्दै ओ सुंद'यै आङो सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथांजों ओ नोंथाङा हागोन ना?
हागोन दे नोंथां एसे सावरायगोरना होदो नोंथाङा।
औ औ जागोन दे। बिदिब्ला नोंथां जोङो ओरैनो हौवा आरो हिनजावनि गंसे न'खर दानायाव ओ सरासनस्रायै जों मोनथिखायो जेब्ला सासे हिनजावा सासे हौवानि नख न'खराव जुलि जानानै थाङो अब्ला बै समनिफ्रायनो सासे हिनजावा गावनि न'खरखौ ओम आरो गावनि फिसायखौहाय ओ थैजासिम रुजु रुमु मोजाङै ओ ओ गावनि गोबां खस्थ 'उ खस्थ'नि गेजेरजों ओ जुजिनानैब्लाबो ओ गोजोनै लाखिनो थाखाय ओ नांथाब नाजानायखौहाय जोङो ओ नुनो मोनो आरो खोनानोबो मोनो मोनथिनोबो मोनो आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां।
औ दा बिदिब्ला जोंहा हिनजाव माहारिया जेरैहाय हाबा जानानै गावनि हौवाखौहाय ओ सुखु गोजोनै लाखिनो हानाय मोनसे थांखिनि बा रादायनि गेजेरजों ओ जोंहा न'खरावहाय बायदिसिना जेंना जेंसि जानो हमो जेरैहाय जोङो ओ नांगौ समाव खामानि मावनाय नांगौ समाव जोंहा देहा उसुग उसुगब्लाबो ओ बायदि रोखोमनि खामानिफोरखौ रं माने जिरायनो मोनाबाबो बा मेंनायखौ जोंहा दोन्थ'नानैब्लाबो ओ बायदि रोखोमनि खामानिखौ जोङो न'खरनि सालायनायाव मावनांगौ जायो आरो। दा बे हिसाबै जोंहा हिन्जाव माहारिनि सायावहाय बुंनो थाङोब्ला हिन्जाव माहारिया ओ न'खर सालायनायाव न'खरनि न'खरनि माइनाव होननानै बुंनाय जायोना।
औ नंगौ नोंथां होनाय जायो।
औ बे ओ बिनि जोहैनो जोङो जेरै हिनजाव माहारिया न'खरनि माइनाव जानानै न'खरनि गासैबो बिबानखौ बिमा बिफा बिदा फंबाय बा ओ बिबोनां बियानै बेफोर ओ गासैफोरखौबो ओ न'खराव जेसेबांखिनि फेमिलि द थाया मानो बेफोरखौ सामलायनांगौआ माने बै ओ हिनजाव माहारि बा जायनाखि ओ न'ख न'खरनि माइनाव बे माइनावाहाय सामलायनांगौ जायो आरो दा बे हिसाबै बुंनो थाङोब्ला हिन्जाव माहारिनि बेलायाव ओ बेफोरबायदिनो गोबां खस्थ'आ ओ मोगा मोगि जानो हमो आरो ना नोंथां? आरो ओरै गुबुन फारसे जोंना साननो थाङोब्ला हौवा माहारिनि बेलायाव जोंना न'खर गंसे दानायाव जुदि हौवा माहारिनि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ गावनि हिनजावखौ जोथोनै लाखिनायनि अनगायै गावनि न'खरखौ फो ओ फोथांनो थाखाय जोंहा ओ गोबां बायदि रोखोमनि खामानि मावनांगौ जायो जेरैहाय जोङो थांना थानो थाखाय रां बुथुमनांगोन ओ गंसे न'खरखौ जोंहा जौगाहोनो थाखाय ओ साख्रि मावनो बा माबा मोनसे खामानि मावनो थाखाय जोंहा बायजोआव ओंख खारलांनांगोन ओमफ्राय जोंहा ओरैजाय ओ गावनि हिन्जावनि थाखाय बायदि रोखोमनि ओ नांगौ जानाय मुवा जिनिस बा गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै ओ थाव संख्रि बानलु न'खरनि जेसेबांखिनि नांगौ खरसा बेफोरखौ जोङो दिरुननो थाखाय ओ थाखा नांगौ नङा होमबा नोंथां? बे थाखा फैसानि थाखाय जोंहा ओ गोबां खस्थ' खालामनानै ओ जोंहा ओ मा होनो रांखावरि आरजिनांगोन आरोखि रांखावरि आरजिबास सो जोंहा ओ ओ नांगौखिनि मुवाखौ मोनगोन नालाय दा बे हिसाबै जोंआ ओ सोरबा सुबुंफोरा जुदि हौवा माहारिया साख्रि मोनबासो मोनबाय जुदि साख्रि मोनाथ' बेयो ओ रां खामायनायनि बेलायाव जोंआ ओ गोबां गोजान जायगायाव खारनांगोन नालाय
औ
दा बिदि खामानि नागिरै नागिरै जोंहा ओ गोबां मेंनाय फैयो आरोना नोंथां दा बैफोर मेंनायखौ ओ ओ ज्राब दोननानैब्लाबो जोंहा ओ न'खर फोथांनो थाखाय ओ बायदि रोखोमनि खामानिजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो आरो दा नोंथां बिदिब्ला नों नोंथांनि बायदिब्ला जोंना गंसे न'खर दानायाव हौवा आरो हिनजावनि फारागथिया मा बा हौवा आरो हिन्जावा माबायदि मो ओ जेंनाजों मोगा मोगि जानाङा बेफोरनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
ओ बिदिनो आरो नोंथाङा दा जिबायदि बुंलांदो बेफोरबायदिनो माने सानैबो
हौवायाबो हिनजावनि बाथ्राखौ मानिलायनांगोन हिनजावआबो हौवानिखौ मानिलायनांगोन आरो ना बेफोरबायदिनो ना मोनसे न'ख खर दानो थांबाथ' माने सास सासेनिल' खोथादो सोलियाना न' मोनसेया माने सानैनि सान नायाबो सानैनि साननायाबो माने गोरोबलायनांगोन आरो थेव अबासो मोनसे बे न' जानो हागोन।
औ औ
जेरै ओमफ्राय जोंहा दा हौवाया खामायनानै लाना फैनायखौथ' बिसिनि आखाइयाव होफैयो नङा होमबा हिनजावनि आख खाव होफायबाय ओमफ्राय औ बेेहाय ओमफ्राय हिनजाव ना हाबो मोनसे दायथ' थाहैबाय आरो जेनेबा नों बे फैसाखौथ' जानला मानला गुराय ओ माने बाहायबा जाया नंगौ नङा
औ नंगौ नोंथां।
बेखौथ' बियो माने बेफोरबायदि आरो नांगौ जेराव नांगौ जादो बेफोरावसो बाहायनांगोन।
औ औ नोंथां औ नंगौ
ओमफ्राय दा बेफोरबायदिनो मिलायलायनांगोन आरोना।
औ औ दा जेरैहाय जोंना दा ओ हौवाया खामायना लाबोबाय ओ ओरैजाय रांखावरिखौ बा रांखौ ओ न'खर सालायनो थाखाय बा बिमा बिफाखौ नायनो थाखाय बा गावनि फिसा फिसौखौ नायनो थाखाय बिसिनि आखायाव फैसाबो होना गालाङो नङा नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ दा बे फैसाखौ बियो जाया लोङा ओ जानानै बा माबा मोनसे गावनि नांगौ बा देलायनाय मुवा बायदिफोराव गारनानै ओ फैसाखौ फोजोबोबाथ' जानाय नङाना नोंथां। जायनि जाउनाव गावनि ओ फिसानि नांगौ जानाय खरसा गावनि ओ बिहाव बिखुनजोनि ओ माबा मोनसे ओ खामानिनि थाखाय नांगौ जानाय बा गावनि न'खराव ओ बायदिसिना जानाय संनाय खावनायफोरनिहाय नांगौ जानाय खरसा बेफोरखौबो नैबे ओ न'खरनि बिहामजो बा माइनावा ओ बुजिनांगोन आरो। बेफोरखौ नायनानै औ रांफोरखौहाय खरसा खालामनो रोंनांगोन आरो। औ दा बिदिनो ओ सासे ओ गावनि फिसायनि बा गावनि हौवानि खस्थ' खालामनायनि रांखौहाय बियो बा गावनि खाला- ओ फिसायनि खस्थ' खालामनायनि जिखुनु मोनथाय बा ओ मेहनत खालामनायनि मा होनो बेखौ जाखिनि मोननाय खस्थ'नि फिथाइ बैफोरखौहाय बियो ओ जानला मोनला गारा जासे मोजाङै बोनथुमना दोननानै बा गावनि ओ इयुननि थाखाय ओ नांगौ ओ इयुननि थाखाय जेनेबा माबा मोनसे सर्स खालामना दोननानै ओ बेखौहाय उनाव मोजां खामानियाव बाहायनाय। औ औ गथ' गथायफोरनि थाखाय दोननाय। इयुननि थाखाय माबा मोनसे थांखि लानानै दोननाय बेफोरबायदि साननाया बै हिन्जाव माहारिनि ओ खोथायाव बा खो- गोसोआव थानांगोन आरोखिना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
औ
दा बिदिब्ला नोंथां नोंथाङा ओरैजाय आरो ओ हिन्जाव माहारिनि सायाव माबाफोर बुंनो सानदों नामा?
ओम बेथ' बुं बेफोरबायदि बुंनोथ' माने बिदिनो आरो नोंथाङा दा बुंनाय बायदियानो जाहैबाय माने बे बिसोर गावनि दायथ'खौ माने मोजाङै सामलायलांनांगोन आरो ना। मोनसे न'खरखौ जुदि मोजाङै लाखिनोबा बेफोरबायदिनो गावनि गावनि बिसि माबा गावनि हौवानि जेनेबा हौवानि थाखाय गथ' गथायनि थाखाय बेफोर इयुननि बाथ्रा बाथ्राखौ साननानै फैसाफोरखौ बेफोरबायदिनो सेभ खालामना लाखिनो रोंनांगोन। ओमफ्राय बेफोरबायदिनो हौवानि बाथ्राखौबो मानिनांगोन।
औ औ नोंथां औ।
बेफोरबादि जाबासो न' मोनसे सोलिगोन नङा होनबा नोंथां दा जेनेबा गावनि ल' खौ नायबाथ' जायाना माने बे बे गावनि बिनि दायथ'आनो जाहैबाय माने मा बे न' मोनसेखौ मोजाङै लाखिनाय बयखौबो बेफोरबादिनो औ
औ नोंथां औ आरो जोंना ओ‌ हौवा आरो हिन्जावनि संसार जानायाव औ हौवा आरो हिनजावनि जोंना नैबे संसार न'खर संसार जानायावहाय गोदो माबादिमोन आरो दा दा माबादि जालांखो आं बेफोरनि बागैबो फंनैसो सावरायनो सानदों आरोना नोंथां ओ जेरैहाय जोंना गोदोनि समावहाय जोंनि न'खराव बा जोंनि गामिआरि समाजफोराव ओरैबादि जायोमोन जाहाथे ओ‌ जोंनि न'खरावहाय नांगौनि नांगौनि थाखायल' बा जोंना जानो थाखायल' ओ बायदिसिना खामानिफोरखौ मावनाय जायोमोन आरो नाथाय गुबुन आलादा इनकाम बा जोंना गुबुन माबा मोनसे राहा दिरुननो थाखाय ओ बायदि रोखोमनि खामानि मावनो जों हायामोन आरो गोदोनि समावहाय ओ जायनि जाउनाव जोङो दिननिखौ दिनाव मावनानै जायो। दिननिखौ दिनाव जोङो ओ बाहायो खरसा खालामो थिग बेफोरबादिमोन आरो नाथाय जों आथिखालाव नुनो मोनदों आथिखालावहाय गोदोनिफ्राय गोबां सोलायदों नङा होमबा नोंथां ओ जेरैहाय औ जोङो फरायनायाबो बांबाय ओ ओरैजाय ओ गियानि गुनि जानायाबो बांबाय बेफोरनि ओ जोहै जोङो ओरैजाय गोबां मोनथियै खोथाफोरखौ मोनथिबाय साननो रोङिखौ साननो हाबाय ओ जेरैहाय जोङो माबा मोनसे जुदि गावनि इनकाम खालामनानै उननि थाखाय थिनानै दोनोब्ला जों उनावहाय माबा मोनसे मावनो हागोन नामा जों माबा मोनसे गिदिर लामा लानो हागोन नामा बा नखर न'खर फोथांनायाव जोङो ओ गोबां धोनि बा ओ गुनि गियानि सुबुं जानो हागोन नामा? बैफोरखौहाय बिदिनो उम दोननाय आरो दा नोंथां बिदिबा जोंना समाबो जानानै फैबाय नोंथांजों ओ न'खर संसार औ नोंथां आंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथांजों ओ न'खरनि बागै खोथा ओ सावरायनो मोननानै
औ
दा बिदिब्ला नोंथां बेखिनिआवनो दोनथ'नोसै नामा
औ औ नोंथां दे बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
नोंथां